हेल' हेल'
खोना
खोनादों दा?
खोनायाखैसो नामा औ आं खोना
खोनादों खोनादों। नै दासो खोनादों।
अ मा खालामदों?
आस्थिक खोनाथारदों माथो माथो भलियाम होग्राबो गैया नामा?
बलियाम होग्रा गैयालै खुगा खाथियाव लानानै रायलाय।
अ अ खोनादों दे। मा होनदोंमोन ओंख्रिया माबा सार ओ माहोनो अमा बेदर फाय दालिजहल।
बा माथो नोगोद गोथाव।
गोथावानो एसे।
नोंसिनालाय?
जोंना माबासोमोनलै ब्रयलार ओमफाय आलुसोमोन।
अ गोथाव नोंसिनाबो। थांनाया बे गथफोरनि इन्ट्रेन्स दंना बेयाव थांनांगौनो। दुइ थारिखआव थांनाय जागोन जुलाइनि। इन्ट्रेन माबाखौ मा होनो नेटखौ होनाय जानाय नंला दां। माथो थांनो बायो जा थाब अ थ्रिसआवनोथ आरो।
निराद
अ ओमफाय नों खय थारिकआव फैगोन? खय थारिखआव फैगोन इउनिभारसिटियाव?
निद खौ होननो नागिरदोंमोनलै ओमफाय बिनि सिगां थांसिदां जिखुनु पसिस
अ सिगां फैखागोन नामा फरायनो?
फरायालै ओरैनोसो होगोन।
दायरेख थु हो
हस्टेलाव रावबो गैला
खोनाया सां
हस्टेलाव रावबो गैला नामा होनदों।
हस्टेलाव दं राजिबमोन दं
ए
फैहोआमोन जोंखौब फैबाय जों।
टायगारा
टायगारा-टायगारा दंङ जों लागावनो बिमायअंनाव।
ए अम
थांथवाखै दाबो
अखा हादों नामा दायो ना हायाखै।
खोनाया
अखा हादों नामा होनदां
अखा खोरोमगासिनोथ नै हानो हागौ खोमादिनि
हादोंमोन।
नोंसि नों नोंसिनिथिं माबायदि हा
दय हादोंमोन दा गैथवा।
अ अ खोरोमलाबायाखै अखा
खोरोमनायाथ गैया
जोंनाव नै बोरैबा जाहाबलाजोबबाय
सेस नङाबा मोजांङै खोनाफैनो नागिरा।
खोनायाखै माथो मा होनदों।
अबाव दं नोंलाय न'आव दं नामा। माबा होनदां
ए न'आवनो नै जेरायलाबायनान दं न'आवनो दं दहाय क्रिकेट गेलेला हैदोंमोन ना दा न'आवनो दंथयो जिरेदलाबायनानै।
ओमफाय नोंसोर मालाफैगोन दुइआवसो फैसिगोन नामा।
जों जुलाइनि दुइ थारिखाव थांनो हागौ। दुइयाव थांनानै थिन सारि पास सानथाम थानानै सय थारिखाव फैफिननो हागौ न'आवहाय।
ओमफाय माबाया माला
इन्ट्रेन्स दंना? इन्ट्रेन्साव थांजोबनांगौ नामा नो हस्टेेलना?
अ मालामोन बे इन्ट्रेस्टआ?
इन्ट्रेन्स एगजामा थिन सारि फासाव होननाय खोनादां ओमफाय जों दुइ थारिखआव थांनाय जागोन जुलाइनि सासेया थाङो थांगोन बेबो
ए नोंसिनाव साथामलसो होमबा ना बर'आ
खोनायाखै?
साथामलखासो नामा होनदां?
साथाम
ओं बर'आ
माया साथाम?
नोंसिनि होस्टेलावलै
हस्टेलाव दङ दस्रा दिडिपार्टमेन्टनि इउ जि निबो दंलाबायो बिटेक नि
अ
नोंसो माथो सार
हा
सिनियर जाथारसिगोन माथो होनदां नोंसिना हस्पितालाव
जासैमोन जानायालाय
उम जोंबो सम सम होखावसै बेरायनाया
नायनि मा जायो।
उम
ओमफ्राय खबर सबर बोरै मोजां? खबर सबरा बोरै नोंना?
मोजाङानो दङो होन्दों।
गे-गेजेरावनो आंनाबो
आ
मोजां गाज्रिनि गेजेराव
सुपारफ्रा गैला खारजुबाय नामा?
खाराखैथ आरो दंलाबायो बिसोर सोरबा सोरबा थ' थांबावा नआव थाबाय थायो हस्टेलावनो बन्दबाबो।
फाग्लालै
लाइन लाइन गैयाबा बो थायो।
लाइन दानना होबाय।
दानथ'वाखै खोमा टुइन्टि टुइन्टि फाइभ फ्राव दानगोन बादि खोनादोंमोन आं।
ओमफ्राय लाइन दानलायलायो?
अ माबा बन्दबा दानोथ आरो बे इउनिभारसिटिया। गासिबो बन्द माबाबा। क्लास जायाबा।
ओमफ्राय ब-बोरैथो सालायगोन बिसोरलाय होनबालाय।
बेलाय मम सावला बायो। खेनदेल।
फाग्लालै। मबाइल फ्रालाय बबावथो सार्ज होगोनलै।
मबाइलफ्रा जानोलै मबाइलफोरखौ अबेहाय चार्ज होथाय बेखौथ मिथियालै।
मानि कसिस नैबे माबानि जोंनि।
बे बे जुननि नो फुसिस आव होन्नाय बादि खोनादोंमोन आं। नंगौना नङा जेखुनु।
नोंसिना गोजान जायो ना मा जायो टाइगारमोननिफ्राय?
जोंना गामि दरसे बारनांगौ जिखुनु खाथि। ओमफ्राय बे बिमायनि नआ खाथियावनो। गामि मोनसेखा नालाय।
दालाय मा ओंख्रि?
दा ओंख्रिया ना मैथा नोंसिना?
ओ गोथाव दे। जोंना मा ओं ख्रिथाय नायाखैनो आङो।
अ बेदरफोर जागोन खोमा।
मोनथिया। थांबाय आलासियाथ आलासि फैदों होननाया?
थांबाय बावाखै बेलासिनासो थांदों।
खाथिनिना गोजाननि?
हा।
खाथिनिना गोजाननि मोन होनदां?
एसे बिदिनो एसे गोजाननि। एरिया गसायगावनिनो। खिन्थु गामिया एसे गोजान आरो।
ओम। खैथानि।
ओमफ्राय सार नोंसोर सिं माबायदि गरमा? गरमा माबादि नोंसोरनिथिं।
गरमाथ आं फैनायनिफ्राय बारा गरम मोनथवाखैमोनलै अखासो जाबाय थादों ना।
अ जोंना दिनै फुरा गरम जादों एसे अखा हाहांबो जादोंमोन ओमफ्राय। सान्दुं लागावना होलायबायनाा ब्लां ब्लांनो।
गरमालाइ गैथ'आ जोंथि अखासो थादोंमोन दहाय।
अ। हानो हासिगोव खोमानै जोंनावबो गरम- गर अखा हानो नागिरबाबो नै दा गरमानो। गोगोम गरम जाना दं।
उम। एप्लाइ खालामदोंना खालामाखै नोंसोरलाय नेटखौ?
एप्लाइथ' खालामदोंमोन आमफाय दा हैनोसो बादों फरायनायबो गैयाना।
है होफैबानो जायो माथो।
बेयाव बे नेटखौ हैनांगौबा जोङो माबायावनो थांनांगोन टुइन्टिनाइनावनो थांनांगोन। होमबा जै टुइनटिनाइनाव थांबायना होमबा थाट टि बे मासआ थार्टिना?
जानो दे बिसे
अ जुना थार्टि थार्टियानो होमबा जा गोबाव थानाय जायो सप्ता खनसेसो थानाय जागोन खोमा। टुन्टिनाइनाव थांबा बायो माथो बायनानै जिरायबाय थांनांगोन जों।
ना माबोरै?
सोलियाना मानसि समावहाय मानसिया सिनियरबो गैया जुनियरबो थाजोबा जायोना।
अ आत्छा?
आ बेयाव सोर सानबानि थाखाय बिदि खरसा खालामनो फैसा थांनो। ओंखायनो बायनानसो जानांगोन जों। औ औ।
नोंसिनिथिं?
बेरायफैया नामा होनदां?
जों ज' माबा मा होनो क्रिकेट गेलेदोंमोन।
दहय?
दङ' खोमा ओरै बेरायनो लेंहरदोंमोन।
दहाय फन हरदोंमोनलां आसोलनाव।
लामा लामा बेरायनो लेंंहरदोंमोन।
होलांसै?
हो?
अखा हानायावनो थांसै?
खोनायाखै माथो।
नामा होनदां?
ए अखाया हाथ'वाखै खोरोमदोंल' हाहां जादों। हागोनसो।
दस मिनिथ जाबाय नामा ब्रा सार?
हा?
जाबाय माथो।
टाइमा?
ओम।
अ अ अ दे दे।